औ नोंथां औ।
खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा दायो मा मावगासिनो?
नै नोंथां दायो जिरायनानै दंथ'यो आं ओरैनो।
आस्सा आंबो दङ बिदिनो गरमजों जोंहानाय जिरायनानै दंथ'यो नै।
औ औ।
दासान्दि बोरै नोंथां बोथोरा नोंसिरनिथिं?
दासान्दिथ' नोंथां नै अखानि बिबाङाथ' बिराद खम हागासिनो दायो अखाया ओ सानदुङा बारा जागासिनो गरम जाद दों आरो दायो जोबोर गरम होनजायो।
अ नंगौ नामा नोंथां?
अ नोंथाङा दायो फ्रि ना?
औ नोंथां औ फ्रि।
अ नोंथाङा दायो फ्रियोबा आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसो सानदोंमोन।
अ हागोन नोंथां हागोन।
अ आं सावरायनो ना नागिरनाय टपिकनो जाबाय माखासे से बर'फोरनि जानाय लोंनाय। नि सायाव सावरायनाय गोदोनि जानाय लोंनाय आरो दानि जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। नोंथाङा बुंनो हागोन नामा गोदोनि जानाय लोंनाय दानि जानाय लोंनायाव माबायदि फारागथिखौ नुबोदों जोंनि बर' समाजाव
ओ जिहेथु जोंहा जिहेथु गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा बिदिनो जोंहा बायदि रोखो खोमनि मैगं मैला आरिफोरखौ जोङो संना जाबो नायखौ जों नुनो मोन्दों। जिहेथु आ थिखालाव जोङो जेरैबायदिनोखि थाव संख्रि बानलु जों बाहायनायखौ नुयोमोन।
औ औ।
जोङो गोदोनि समावबो ओ माखासे ओंख्रिफोरखौहाय बिदिनो थाव संख्रि बानलु होनानै ओ जाबोनायखौ जों नुदोंमोन आरो।
औ औ औ।
जे जोङो बर'फ्रा जिहेतु जों मोनथिखायो। जे गोदोनि फ्रायनो बर'फोरा बायदिसिना हाग्रा बंग्रा बा जोङो अरनबारिनि आमफ्राय जिहेतु थांनानैहाय बेयाव हाय बायदिसिना मैगं गैला बा हाग्रा बंग्रा मैगंआरिफोरखौ जोङो खनसायहैनानै जेहेथु ओंख्रि जा जानायखौ जों नुनो मोनदों। बे ओंख्रि माखासे बे ओंख्रिफरखौ बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो रुनानै जाबोदों। बिदिनो एवनानै जाबोदों। बेफोरबायदिनो जाबोगासि नो आरो गोदोनिफ्राय जिहेथु आथिखालनि बेलायाव बो जों नुनो मोनखायोआनो। ओ लोगोसेयैनो जिहेथु गोदोनि समाव ओ बर'फोरखौहाय जिहेथु ओंख्रि ओंख्रि एनलानि बेलायाव होननानै बुंबा जेरैनिखि जोङो हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय जेरैनिखि माथि गालदाब होनना बुङो बिनिबाय खेरा खिनि होनो ओमफाय जोंहा मैथा सिख्ला होननाय दंमोन मैगं बेबायदिनो हाग्रा बंग्रानिफ्राय जेरैनि खिफि बेन्दों ओ बिदिनो आरो गोबां दंबावो आरो गोबां रोखोमनि जेरैनोखि खानसिंसा बेफोरबायदि मैगंफोरखौ जिहेथु हाग्रा बंग्रानिफ्राय खनसायबोनानै जोङो बर'फोरा ओंख्रिसंना जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो।
औ खोनादों नोंथां
औ औ खोनादों जेथ' गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा बुंनो थाङोब्ला जोंहा माखासे ओंख्रिफोरखौ जोङो एवनानै जाबोयो माखासे जोङो ओ बेबायदिनो खारै होनानै जों संना जाबोयो जेरैबादि जोंहा ओ गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा जाबोबाय थानाय जेरैनिखि बे लाफा ओंख्रि बे जोंहा सजना बिलाइ
औ नंगौ नोंथां
ओमफ्राय जोंहा अनला ओंख्रि नारजि ओं ओ बेफोरबायदि ओंख्रि जोंहा बर' गोदोनिफ्रायनो खारै होनानै जाबोगासिनो आरो। आरो जोङो आथिखाल बेलायाव नायोबा नुयो जे बैफोर मैगंफोरखौबो आथिखालाव गोदोनि बायदिनो जोङो खारै होनानैहाय संनानै जाबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां
औ आरो गोदोनि समाव जोङो माखासे ओंख्रिफोरखौ जों रुनानै जाबोयोमोन। जेरैबायदि ला फा मैद्रु बिदिनो लाइनि मैद्रु आरो लोगोसेयैनो आलु आलु
औ
बेफोरबायदिखौबो जों रुना जाबोनायखौ नुनो मोन्दोंमोन आरो। आरो जोंनि बर'फोरा जि तु जानाय लोंनायनि बेलायाव जिहेतु मैगं मोनलानि बेलानि ओ मैगं मैलानि अनगायै जितु गोदनिफ्राय मैहुर खालामनानै बायदिसिना बेदर आरिफोरखौ दाउ आरिफोरखौ जिहेतु संना जाबोनाय लोगोसेयैनो जोंनि साखाथि बाखाथियाव थानाय जोंनि दैसाफोराव ना गुरनानै जानाय। बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनदों आरो जोङो माखासे रोखोमनि दरफोर जेरैनोखि जोङो अमा बेदर खौहाय जोङो एवनानै जाबोयो।
औ नंगौ नोंथां।
खो जोङो रुनानै जाबोनायखौबो जों नुनो मोन्दोंमोन। आरो लोगोसे बेनो बै नाफोरखौहाय जोङो बायदिसिना ओंख्रि होफानानै माने मैगं मैला होफानानै जोङो बै बेदरफोरखौ जोङो जाबोनायखौ नुनो मोनदोंमोन आरो।
औ
बेबायदिनो बर'फोरा जिहेथु गोदोनिफ्राय जिबायदिनोखि जाबोगासिनो जों आथिखालनि बेलायावबो नायोब्ला जों नुनो मोनो। जे बैफोर मैगं जितु गोदोनि समाव जिबायदिनोखि जादोंमोन आथिखालावबो जों बेफोरबायदिनो जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो।
औ औ औ
जिहेतु जोङो सोलायनाय होननानै बुङोब्ला जिहेथु गोदोनिफ्राय आथिखालसिमावहाय जों बेखौ बुंनो हायो जे गोदोयो जेथु बर' अर जोङो बायदिसिना दोबसि बा सारायावहाय जोङो एवनानै बा संनानै जाबोदोंमोन। खिन्थु आथिखालनि बेयाव जोङो गोदान मुगानि जितु गेस गेस सिलिनदार खौहाय जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां
ओं बेबायदिनो नोंथांमोननि हालामावबो जिहेतु गोदो गोदायनिफायनो
औ औ
जिथु बै मैगं मैलाफोरखौ बा मा मा ओंख्रि बा मा रोखोमै बैफोर ओंख्रिफोरखौ जि जाबोदोंमोन आथिखालसिमावहाय नोंथाङा एसे फोरमायथिनो हागोनना?
औ हागोन नोंथां
औ
गोदो गोदाय आरो आथिखाल मुगानि जानाय लोंनाय होनबायथ' नोंथां गोबां सोलायनायखौ नोंबो नुनो मोनखादों।
औ
नंगौ ना नङा नोंथा
औ नंगौ नंगौ
गोदो गोदायनि समावहाय जाहैबाय बर' हारियाहाय बांसिन मैगं मैलाखौ एकदम माने आबै आबौनि दिनाव आरोना बांसिन हाग्रानिफ्राय नागिरनानै जायोमोन बिसोरो।
औ नंगौ
जेरै मैगं मैला होनोबा दिंखिया बेफोरबायदिनो खुदुना आरो बेबायदिनो माखासे से गोबां हाग्रानि माने मैगं थाइगं दंबावो आरो बांद्राय बुंजोबलायला आं नोंथां आरो बांसि सिनानो गोदो गोदायनि समावहाय बर'फोरा मा होनो मैहुर खालामनानै जायोमोन बिसोरो। नोंगौना नङा नोंथां जेरै हाग्रानि मै अमा बायदि माने गोदोनि समावहाय बिसोरो बर'फोरा माने गासिबो जुनारखौनो जाजोबोमोन होननानै बुंनो हायो जोङो। मानो होनोबा बै समावहाय बांद्राय बुजिनाय गैयामोन बर'फोरनि गेजेरावहाय जेखौ मोनो बे खौनो जायोमोन माने आदारनि आंखाल जायोमोन गोदो गोदायनि समावहाय
औ नंगौ
जायनि जाहोनावहाय बिसोरो गासिखौबो जाजोबनाय जायोमोन आरो बेबायदि बिदिनो बर'आ लासै लासै दावगाबोनानै उनावहाय माने हाफोरावहाय माने हाग्रा एवनानै मैगं फोनो रोंनाय जादों आरो। जेरै बे मैगं फोनो रोंनाय समावहाय बिसोरो बर'फोरनि गाहाइ जानाय होनबा ओंख्रि होनबा जेरै सबाय बिदिनो लाफाफोर बेबायदिनो बेसरफोर बेफोरबायदिखौ फोनानै जायोमोन नाथाय आ थिखाल मुगायाव जों बेफोरबायदिनिखौ नुनो मोनला गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरो औ आथिखाल मुगायाव बुंनो थाङोब्ला बर'आ गावनि माखासे माखासे दोरोङारि जानाय लोंनायखौ बावनोसो हमबाय होनजाबावो माने बेफोरखौ जायालासिनो गोबां माने बेलेग बेलेग मोनजायै बुस्थुखौबो जालांग्रा जानायखौ जों नुनो मोनबाय नंगोना नंङा नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ
बर'फोरनि गाहाइ ओंख्रि होनोबाथ' जों सबाय सबायजों दाउजों औ आरो अमा बेदरजों नारजि
औ
आरो एन्जर बेदरजों निरसिं बिलाइ। बैफोरखौ बुंनो हायो आरो सबायजों साम' बेबो रायखांजायो गुबैयै बर' बा गोदोनि समावहाय बांन हाग्रा बंग्रा दैमा दैसाफोरावहाय ना हमनानै लायनानै बैफोरखौहाय न'आवहाय ओंख्रि महरै एबा बेदर महरै जाफैयोमोन। बांसिनानो गोदोनि समावहाय बर' फ्रा माने फिनानै जानो रोङामोन आरो गोदो गोदाय थारनि समावहाय। बिसोरो हाग्रा बं ग्रायावहाय मैहुर खालामनानैसो थायोमोन। जायनि जाहोनाव हाय बर' फोरनि थाग्रा जायगाया थि गैयि जादोंमोन नोंगोना नोंङा नोंथां? दाबसे जायगानि आदारा जोब बाथाय बिसोरो खारनांगौ जायोमोन नंगौना नङा नोंथां? आथिखालावहाय गोदोनि फ्रायनो बुंनो हायो जोंनि ब बर'फोरनि बेदरफोरनि मादाव अमाफोरखौ बांसिन जानाय जायो नोंगोना नोङा नोंथां? खोनादोंना नोंथां औ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा मा होनो अमा बेदरखौ बर'फोरा जाबोबाय थादोंमोन आथिखालसिमबो जाबोनाय जायो बरफोरनि माखासे दोरोङारि जानाय लोंनायखौ दहयनो बुंखांबाय आं आरो खोनसे बुंबावनोसै नोंथां बे बेदरफोरनि मादावहाय अमा बेद दर दाव बे दर मै सो बायदिफ्रानो गाहायमोन आरो आरो माखासे मैगं मैला फोरनि बिथोरावहाय मैद्रुयाव जोङो ला फा आरो मुला लाइ बायदिफोरखौहाय मा होनो बर'फ्रानो गोदो गोदाय मा रायजो जाजेननाय समनिफ्रायनो माने मावनानै जाबोजेनदोंमोन आरो। आरो माखासे जायखौ होनो बिदै ओंख्रि। फोरनि मादावहाय जेरै दालि जहल दालिखौबो बर'फ्रा फोजेनदोंमोन गोदोनिफ्रायनो। आरो सबाय बायदिफोरखौहाय बेफोरनि अन गायैबो माने बरफ्रा गोबां मैगं थाइगं मानलाग्रा मैगं थाइगंखौबो जेरै मानलाग्रा होननानै बुङोब्ला जानलायाव थायग्रा होननानै बुङोबा फिथाइ बायदि जेरै खुमब्रा जोगोनार फोरला बहल बायदिफोरखौ माने ब बर'फ्रा मावनानै जाबोदोंमोन आरो आथिखालसिमबो जों मावनानै जाबोनायखौ नुनो मोनदों नंगौना नोङा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ औ। औ खोनादों।
सावरायनायनि टाइमा जाबाय।
औ नोंथां।
नोंथां रायलायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां।
औ आंबो गोजोननाय मोनदों। ओं ओं ओं दे।